औ खुलुमबाय नोंथां औ गोजोन सानजौफुनि नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनायखौ बाहरनाय थाबाय नोंथां।
अ नोंथांनिसिमबो दा नोंथाङा आंनाव बे हरखाब फन हरनायनि आन्दोआव माबा दङ नामा नोंथां औ।
सावरायनो होनसै आं नोंथांसिम फन हरनाय जादों आरो नोंथां माने माखासे गोनां बाथ्राफोरनि सोमोन्दै नोंथांसिम सावरायनो सानदों आं नोंथां। औ नोंथां बाथ्राया बेनो जाहैबायदि ओ गोबां सुबुंफोरानो साख्रि मावो नालाय नोंथां आरो गोबां सुबुंफ्रानो आबाद मावनानै जिउ खुङो आं बिनि गेजेरावनो माखासे फारागथिफोर माबायदि जेंनाफोर नुजायो बेनि सोमोनदै नोंथां जों सावरायनो सानदो आरो जेनेबा आबाद मावनानै जानाय आरो साख्रि मावनानै जानाय बे सुबुंनि माबाफोरा जिउ खुंनाय राहाया माबायदि बिनि सोमोन्दै नोंथांजों एसे सावरायनो। सादोंं नोंथाङाथ' दा आबाद मावनानै जायो नालाय नोंथां बिनि सोमोन्दै आंनो एसे फोरमायथिना होलाय नोंथां अननानै।
हागोन नोंथां ओ जागोन दे खोनासंदो मोसा नोंथां आबाद थ आबाद आबाद मावनायथ' होनद्रायला नोंथां जेन'बा फालांगिखौनो होनजाबाय जेन'बा फालांगियाथ' मोनसे माबायानो जाहैबाय जेनबा नों आबाद मावनानैबा जिब जुनार फिसिनानै बा मा खासे जाय खामानिया फालांगिजों सोमोन्दो दं बेखौ मावनानै बिनि मा होनो फिथाइजों नोंनि जिउखौ खुंनाय। जेन'बा ओ फालांगि मावनायनि माखासे बा माबाफोरा जाबाय जेन'बा गुबै खोथाफोरा जेनेबा फालांगि मावनाया उम मोनसे जेनेबा गावनो मालिक बायदि आरो उम। बेवहाय मा जायो सासे सुबुङानो गावनो गावनि गोसो बायदिबा माखासे मिजिं बा माखासे थांखि लानानै बै हाबाखौ मावनानै बिनिफ्राय ओ मोननाय माखासे फिथाइफोरखौ बिथाङा इयुन समाव बबेहाय बाहायगोन बा माबोरै बाहायगोन ओ। बेनो आरो फालांगिनि गुबै मोनसे माबाया। ओमफ्राय जेनेबा जों फालांगि बा आबाद मावनायाव ओ जेनेबा आबादखौ जों मावग्रोयो फालांगिनि थाखाय बेयाव मा जायो जों गोबां रोखोमनि ओ माखासे जेन'बा बै आबाद मावनायाव मा मा नांगौ बेफोरखौ बाहायनो। नोंहा माखासे ओ गियान थानांगोन। नङाब्ला नोंथांनि फालांगि मावनाय बा आबाद मावनायाबो ओ खामानि होननाय नङा आरो बेयाव मारोरै जायो बे जेन'बा ओ आबादखौथ' नों हारसिं मावनो हाया नों खालिबो मा जागोन नोङो दिथा होग्रा जागोन बिनि थाखाय नोंथाङा माखासे मावग्रा लानांगौ जायो जायखौ नोङो दिथा होनांगौ। आरो बै समाव नोंथाङा ओ जेन'बा बिथां बिथांमोनखौ माखासे रां होनानै बा हाजिरा होनानै बिथांमोनखौ नोंथांनि आबादखौ मावहोनांगोन मानो होनना बुङोब्ला जोंहा फालांगियाव मा जायो नों आबाद मावनोब्ला नोङा। नोंथांनि ओ पकेताव बा सिपियाव जा फैसा दङ बा नोंनि आखायाव जा फैसा दङ नों बेखौ गारग्रोनांगौ आरो नों बे फैसाखौ उनाव मोनफिनगोन ना मोनफिना बा नोङो नोंनि फालांगियाव बा नोंनि आबाद मावनायाव नोंहा ओ मा होनो बिदिखौ मुलाम्फा मोनगोन ना मोना? बिनिबो माखासे खोथा फैयो। जायनि थाखाय ओ फालांगि मावनाया ओ सासे सुबुंनि थाखाय जोबोद मा होनो ओ खहा गोनां एबा खहा गोनांथ' बुंद्रायजालिया जेन'बा ओ मोनसे मा होनो बेखौ जेंना गोनां हाबा आरो ओ नों बेखौ मावनो नोंनि गोसोआ गोरा बासो बेखौ मावनो हागोन जे नङाबा नोंथाङा नोङो गिबि खेब मावनायावनो जुदि नोंथाङा ओ मावनानै नोंथाङा नांगौबायदि मोनाबा नोंथाङा गोसो बायनानै बबो गारनो हागौ बेनिखायनो मा जायो आबाद मावग्राफ्रा फालांगि खालामनो थाखाय आबाद मावग्राफ्रा मा जायो गोसाखौ गोसोखौ ओ गोरा लानांगौ आरो जाहाथे ओ। देग्लाय मोनाखैबाबो आङो फैगौ बोसोराव आं बिनिख्रुइ बांसिन मोजां आबाद दिहुननो नाजागोन बिदि साननानै दा फालांगि मावनायाव नोंहा। माखासे जोबोद ओ मुलाम्फा दङ जेरै ओ नोंनि आबाद मावनाया बा नोंनि फालांगिया जोबोद मोजां जादों। ओ बोसोरसेयावनो नोङो नों जा साननाय बायदि बेनिख्रुइ बांसिनबो रांखौ नोङो आरजिनो हायो ओ जायखौ नोङो सरखारि साख्रि मावनानै नों मोननो हाया सरकारि साख्रि मावनाया खालि मा बिस्रा थिखानाय सम दं आरो जेन'बा नोङो से दाननि गेजेरावनो दरमाहाखौ मोनगोन बे थिग नाथाय जुदि फालांगि मावनायाव नोंथाङा नोंनि फालांगियाव ओ मा होनो बिदिखौ देरहासारोब्ला बै साख्रि मावग्रा सुबुङा नोंनि रां खामायनायजों ओ खाथियावनो थानो हाया आरो जेन'बा ओ जोबोद गोजौ गाहाय बेयाव ओ फारागथिखौ नुनो मोनो नाथाय मोनसेल' माबाया मादे फालांगि मावनायनि ओ नों नोंथाङा जुदि मोनसे बोसोराव ओ जेन'बा माखासे मिथिंगायारि खैफोद बा माखासे मिथिंगायारि जाहोननि थाखाय अखायानो हायासै बा सानदुङानो बारा दुंबाय बा अखायानो बारा हा होबाय बै समाव मा जायो नोंथांनि आबाद मावनायाव फेलें जायो बा नोंथांनि आबाद मावनाया फेलें जायो। बे समाव मा जायो नोंथाङा नोंथांनि ओ फालांगियाव बा नोंथांनि आबादाव जा रांखावरि गारदोंमोन बै रांखावरिखौबो मोनफिना जानो हागौ बे समाव मा जायो सासे फालगिरि सासे फालांगियारि एबा सासे आबादारिनि गोसोआ मा जायो बायफ्लेलाङो बे समावनो नोंनि ओ गुबै नोंथाङा फालांगियाव गोसो दंना फालांगि मावनायाव नोंथाङा माबायदि गोसो दङ बेखौ हमनो हायो जुदि बै समाव नोंथाङा ओ नोंनि खहा जानायखौ नोंथाङा सानालासिनो बै नैबे बोसोराव मा जादों जेबो नङा जों बिदि साननानै बै बोसोराव आं बिनिख्रुइ बांसिन ओ आबाद दिहुननानै आङो बांसिन बिनिख्रुय रां खामायगोन बिदि साननानै जुदि नों मावोब्लासो नोंथाङा सासे गुबै फालांगियारि आरो फालांगियारिया बा आबाद मावगिरि ओ बिथांमोना ओ माखासे सुबुंफोरखौबो ओ गावसिनि खामानियाव ओ लाफानानै बा खामानि मावग्रा हिसाबै लाानानै बिथांमोननि ओ न'खरखौ नोंथाङा खुंनायाव हेफाजाब होयो बेयो मारै होनबा नोंथाङा जेन'बा सासे खामानि मावग्राखौ सानसेयाव थामजौ बा ब्रैजौ रां होननानैबाबो ओ मावहोनांगौ जायो जायनि थाखाय नोंनो बा नोङो बै सुबुंखौ नोंथांनि सिङावनो सासे खामानि मावग्रा एबा नोंथांनि सिङाव साख्रि मावग्रा हिसाबै नों बिसोरखौ बुंथि होनानै होनो हायो ओ थिग बेबदिनो साख्रि साख्रि मावग्राफ्राल' जे ओ मोजां रां नङा ओ फालांगि मावनानैबो नोंथाङा गाहायनिफ्राय गोजौ थाखोसिम सहैनो हायो खालि खालि खोथाया बेनोल' जे नोंथाङा नोंथांनि खामानियाव ओ गोसोखौ हमथानानै मावनांगोन आरो दा ओ नोंथां आंनि बुंनांगौआ बेनो जेन'बा साख्रि मावनानैल' जों नोंथाङा मोजां रां आरजिनो हाया नाथाय नों फालांगि मावनानैबो आजिखालि गोबां सुबुंफ्रा ओ नैबे जोंनि हादरनि रांखावरिखौ ओ बारायहोगासिनो दङ दा आंनि बुंनाया बेनो दा नोंथाङा ओ दा नोंथाङा
औ जागोन दे नोंथां अब्ला नोंथाङा खोनासंलांदो सोरखारि साख्रि माने साख्रिनि बिनि ओंथिया जाहैबाय सोलोंथाइ सावस्रि पुलिस रेल बे बे हाग्रा बिफ आरो खुंथाइ बायदि बिबानफोराव सोरखारनि थाखाय खामानि मावनाय आरोना नोंथां माने बिसोरो मोनसे हादोरनि बा रायजोनि मोनसे सोरखार थायोना नोंथां बिसोरनि थाखाय खामानि मावनायबा जों सुबुंफोरनि थाखाय खामानि मावनाय आरो ना नोंथां ओमफ्राय गोबां मानसियानो सोरखारि साख्रि मोनैनि सिमां नुयो मान बिसोरो दिदोमथि आरो रैखाथिखौ होयो आरो ना सरकारि साख्रिया जुदि नोंथाङा साख्रि बा सरकारि साख्रि मोनबाय अब्ला नोंथाङा नोंथांनि जिउखौ दैदेनलांनो थाखाय मोनसे मोजां लामाखौ मोनबाय होननानै सानना लायो आरो नोंथां बिदिनोस सकारि साख्रिनि देरसिन मुलामफाया जादों नोंथां साख्रिनि रैखाथि आरो नोंथां नोंथाङानि मोनसे बा इयुनाव रां खामाय आरजिलांबाय थागोन खामायलांबाय थानो हागोन बिनि मोनसे रैखाथि आरो न'खरखौ मोजाङै मोजां दैदेनलांनो संसार जालांनो हागोन बिनि मोनसे रैखाथिखौ बियो सोरखारि साख्रिया होयो आरो। सोरखारि साख्रियावलाफोरा सरासन गासै दिदोम खामानि आरो सरासनस्रा बेथ'न मोनो आरो बिसोरो माने बिसोरो थिखानाय माबा थायो नोंथां मोनसे बेथननि जेनेबा इस्खिनि मासाव इसिखिनि फैसा मोनगोनबा रां मोनगोन बेथ'न मोनगोन बिदि थिखानाय थायो आरो नोंथां बिथांमोना बिनि थाखाय साख्रिखौ मावो। आरो बियो बिसोरखौ गावनि इयुननि बागै फोथायथि होयो माने इयुनाव नोंथाङा माबाफोर मावनो लानाय सिमां बा माबा मोनसे थांखि बेखौ जाफुंहोनो थाखाय बिसोरो बे साख्रिनि गेजेरजोंनो बे साख्रिनि गेजेरजों मोननाय बेथनजोंनो बिसोरो गावसोरनि जिउखौ दालांनो आरो गावसिनि सिमांखौ जाफुंहोनो नाजायो आरो ना गुबुन मोनसे मुलाम्फाया जादों नोंथां गोबां सोरखारि मावख'फोराव थि खामानि मावनायनि सम आरो नोंथां माने बेखौ बुंनो थाङोब्ला जोंहा मा होनदों नोंथां ओ गाव मोनफ्रोमबो सरकारि खामानिया बा साख्रिया गावबा गाव अफिस ओ बा गावबा गाव जायगा बा नोंथाङा जि खामानिखौ मावदों बे अफिसफोराव मा जायो सम थायो जेरैहाय आं फोरोंगिरिनि बागैनो बुंसै सासे फोरोंगिरिया फरायसालियाव बेसेबां समनिफ्राय बेसेबां समसिम थानांगौ बेनि बागै फराय सासे फरायसालियाव माने गंसे फरायसालियाव सासे फोरोंगिरिया दाइन बाजिनाय लोगो लोगो थांनांगौ आरो नोंथां जुदि नोंथांनि फरायसालियाव नोंथांनि न'निफ्राय जानथाया खाथि अब्ला नोंथां आ थाम बाजि थामजि मिनिट बा रिंगायाव नोंथाङा थांनांगौ आरो नोंथां अब्ला नोंथांनि माब फरायसालियाव एसेमब्लिया जागायगोन गु बाजि जिबा रिंगायाव नोंथांनियाव एसेमब्लि जागायो बेनिफ्राय लानानै नोंथाङा थाखो जा थाखो खथायाव थाखो लानाय बेनिफ्राय जागायनानै नोंथाङा थाम रिंगासिम फरायसालिसिम थानांगोन आरो बे सासे फोरोंगिरिनि मोनसे थि जोंनि सरखारा थिनानै होखानाय मोनसे टाइम आरो नोंथां। सम जाय समखौ नोंथाङा फालिनांगोन बिदिनो माखासे साख्रिफोराबो गावबा गाव सम थिखानाय थायो। जाय समखौ गासैबो साख्रि मावग्रा सुबुंफोरा माने फालिनांगोन आरो नङाब्ला बेनि माखासे फोरबो थायो जोंहा बेफोरखौ नुनो मोनो सासे साख्रि मावग्राया मा बेथनखौथ' बिसोरो माबायावसो मोनो जाहैबाय दानफायावसो मोनो जाहैबाय दानफायावसो मोनो नालाय बिदिनो बिसोरनि माखासे जेंनाफोरा जेरैहाय माबेबा समाव बिसोरनियाव आखायाव फैसा थायाबो जानो हागौ बा इयुननि थाखाय थिना दोननाय फैसा
फैसा गैयाब्ला बिसोरो मा खालामोनो सोरनिबा
सोरनिबायाव हावलादसो जायो जाहैबाय बा बाखि जायो अब्ला बेयो बिसोरनि मोनसे दिसएदभान्टेज होननानै बुंनो हागोन आरो जोङो बेनि अनगायै नायनो थाङोब्ला बिसोरनि थाखाय माने बेंकफोरा माखासे खाबुफोरखौ होफैयो आरो नोंथां जेरैहाय बे सोरबाफोर लन लायोना जेनेबा गारि मथर बायनो न' लुनो बा गावनि न'खर संसार बा सोर मानिबा मानिबा लन लानायाव बिसोरनो माने गोरलै राहायैनो बिसोरनो माने सरखारा बा बेंकफोरा बिसोरनो लन होयो आरो। आरो नोंथां बेबायदिनो बुंनो थाङोब्ला सोरखारि साख्रिफोरा माने समाजखौ सिबिनो खाबु होयो आरो नोंथां जेरै फोरोंगिरिफोरा फरायसाफोरखौ सोलोंथाइ होयो डक्टरफोरा बेरामफोरखौ फाहामथाय होयो ओमफ्राय पुलिस मावख'गिरिफोरा आयेन आरो आब्रुथिखौ लाखियो हाग्रामा माव ख'गिरिफोरा जेनेबा मिथिंगाखौ रैखाथि होयो बिदिनो गावबा गाव साख्रि मावग्राफोरा गावबा गाव माने जाय साख्रिखौ जाय मावो बिसोरो माने गावबा गाव दायथ'खौ लाखिनानै गावबा गावनि खामानिखौ मावलाङो आरो बिदिनो साख्रिखौ बेसेबां बोसोर मावनांगौ बिनिबो थिखानाय सम थायो बे थिखानाय समसिमहालागै बियो साख्रिखौ मावलांबाय थानो हागोन जेब्लासिम बे थिखानाय समसिम सहैया जेब्ला थिखानाय समा बिथांनिया जोबो बा साख्रि सासे साख्रि मावग्रा सुबुंनि समा जोबो अब्ला बिथाङा बै सम जोबनायाव पेनसनबो मोनहैयो आरो नोंथां जेनेबा नोंथाङा हमना ला से मास से दानाव बाजि रोजा रां मोनो अब्ला बिनि इसे खम जानानै पेनसन मोननाय समाव बिदिनो खम जानानै दानफायाव मोनबाय थागोन आरो माब्लाबा समाव ओरै जायो नोंथां नाथाइ आथिलनि समाव नुनो मोनदों पेनसन गैलाया होननाय जेराव नोंथाङा साख्रिनिफ्राय आजिरा मोनो अब्ला नोंथाङा मा जागोन खेबसेनो जयै मोनसे बेथन मो‌ मोनो आरो गभमेन्टनिफ्राय माने थिखाना होखानाय माने इसखिनि जेब्ला नोंथाङा आजिरा मोनगोन अब्ला नोंथांनो इखिनि रांखौ नोंथांनि आखाइयाव गथायनाय जागोन नोंथाङा बेजोंनो माबा मोनसे मावना जानो हागोन होननानै माने जाय जिखिनि रां मोननाय बेजों नोंथाङा माबाफोर मावना जानो हायोबा नोंथांनि इयुननि थाखाय मोजां बुंनो थाङोब्ला साख्रिजोंल' सासे ङा मोनसे एसे गोजोन न'खर दालांनो हायो बेयो नङा नोंथां नोंथाङा बुंलांदोंमोनदि बेफार फालांगि आबाद मावनानै होननाया बेजोंबो नोंथाङा गोबां रां खामायनानै मुलाम्फा खालामनानै गोजोन न'खर संसार दालांनो हायो आरो नोंथांनि माखासे जि साननाय हनाय सिमां बेफोरखौ नोंथां
औ नोंथां ओ नोंथांजों बेफोरबायदि सावराय मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां उननि समाव लोगो मोनबावगोन आसा थाबाय नोंथां